हेल' नोंथां खोनादों ना औ नोंथां खोनादों अ नोंथाङा फ्रि दङ ना
औ नोंथां दोङो
अ माने नोंथांजों आङो मोननैसो आयदानि सायाव सावरायनोसो हरदोंमोन सावरायजागोन ना?
औ नोंथां सावरायजागोन दे
ओ आयदायानो जाहैबाय नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ माबायदि माबायदि आबाद मावनाय जायो नोंथां एसे फोरमायना होलाय
औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलाव दासान्दै दैज्लां बोथोर सोलिबाय थादों नालाय ओ बेनिखायनो बांसिन सुबुंफोरखौ ओ माइ आबाद मावनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो माइ आ बादजों लोगोसे बायदि मैगं जेरै दैज्लाङाव गायनाय जोगोनार लेस्रा भिन्दि बायदिसिनाखौबो जोङो गायनायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां नोंथांमोननि ओस गाव माइ आबादखौ ओ गिबियावनो माबोरै फोग्रोनाय जायो
ओ जोंनि ओनसो माइखौ बोरै फोग्रोनाय जायो होनबा नोंथां जोंनाथ' ओरै माइखो माने जोंना ओनसोला माने एरियाया बारा गोथौ नङानो होनलाय दाना दारा ओ माने फोग्रोनान नै जोंना फोनानै जानाय जाया ओम माबा जोंना फोनानै फुफिननासो गायनाय जायो खायसे खायसे ओनसोलाव डायरेक्ट फोनानै ओ बेखौ हानाय जायो आरो उम बेखौनो माइ फिथाइ थायहोना नाथाय जोंना बिदि नङा जोंना आलदा नोंथां जोंनि एरियानिया माबोरै होनबा नोंथां ओ जोंना थांनाय बोसोर बा बै थांनाय बोसोराव गायनानै मोननाय बा हानानै मोननाय माइखौ जोंना गुबुन माइफोरनिसायबो गोग्गोसिन माइ खालामना दोनो माइखौ जों फोनो थाखाय ओ जुनानै दोनो बेखौ जोङो बुङो माइदलि बे माइदलि जोंना बयनिख्रुइबो गोग्गो साफा खालामनानै बेखौ माइ गोगगो गोजा दोननानै बेखौ जोंना गायगोन बा नै एबारनि फैनाय दैज्लाङाव जोंना ओ फोनो जानाय टाइमाव जोंना बेखौ खाथबनानै बस्थायाव खाथबनानै ओ हाखरफोराव बा दं-दंग'फोराव साननै बा सानथाम सोमनानै दोनो बिनि गेजेराव बिखौ बोखाङो बोखांनानै बिखौ हायाव आराम साफानो ओ ओरै एसे लामस्रोनानै दोननाय जायो दोननानै बिखौ लाइ बिलाइफोरजों आराम बा थास' बिलाइ बे गुवार गुवारा बेजों आरामनो खोबनानै दोनो दोननानै बेखौ सानसे हरसे दोनो दोननानै बेयो गाजा बेरो बे गाजा बेरनायनि उनाव ओ फोगोन जायगाखौ ओ फोथारखौ बा दुब्लि फोथाराव जेराव फोगोन बेखौ एवनानै मिस ओ आरामनो दैखो जबहोयो बे फोथाराव जेराव फोगोन बेखौ दब्लायसे फोर बो फोनाय जायो नालाय ओ बेखौ आरामनो ओ दैखो जबहोनानैसो फोनाय जायो बेलासिफोर सानाव एवदोंब्ला बाय एसे सानजुफुफोराव दैखो जबहोना फोनाय जायो अब्लाना फुनो मोजां जायो हा फैया जुदि नोङो उम एवग्रि एवग्रा फोदोंब्ला नों जबनो मोनाबा दैया जबनो मोनाबा बेयो फुनोबो जोबोर खस्थ' जायो आरो हाबो फैसोयो नों मोजाङै जबहोनानै फो-फोयोब्ला आरो फोखां फोखालि नोङो अखा मोनाबाथाय जोबोर मोजां मोजां जायो आरो फुनो जुदि फोखांनानैखि दै अखा मोनना होयोब्ला बियो माइआ हाबसोजोबनानै रज'नाया सिंनिफ्राय रज'बोनानै जोबोर थान जायो फुनो बेनि उनाव जोंना बेखौ दानसे बा देर दानसोनि उनाव फुनानै जोंना गायो जोंना आरो ओनसोला बारा गोथौबो नङा नालाय ओरैनो एफा एनै गोथौ दोङो जोंना बे गोथौआव मा माइ गायो होनबा रनजितखौ गोबां गायनायखौ नुदो जोंनि ओनसोलाव ओ आरो बोरि ओनसोलाव जोंना दा गोदान माइ बंग बन्धु बुङो अन्जना बुङो बेफोरखौ गायो आरो नोंथांमोननि ओनसोलाव माइनि अनगायैबो गुबुन उफ्रा आबादखौ औ मावो ना मावा ओमफाय आरो मावोब्लाबो मा माबायदि राहाजों आरो मा मा मैगं थाइगं गायो नोंथां एसे उम फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां
औ जोंनि ओनसोलाव माइनि अनगायैबो गोबां उफ्रा खिथि मावनायखौ नुनो मोनबोदों। दिखौ बुङोब्ला खायसे सुबुङा गाव न'खराव बाहायनो थाखाय गावनि न'खराव जा बारियाव हा दङ बेवहायनो ओ फोनानै जानायखौबो नुनो मोनो आरो खायसेया गावनि राङारि मुलाम्फानि थाखाय लोगो नांनानै गामियाव हानजा लोगो नांनानै बिदि उफ्रा आबाद मावनायखौबो नुयो जेरै जोगोनारनि आबाद मावो आरो बेसरनि आबाद मावो पटल लेस्रा बायदिसिनाखौ मावनानै गावारि राङारि गावनि राङारि आंखालखौ सुफुंनायखौ ओ नुनो मोनबोदों आरो बेफोराव ओ न'आव बाहायनो थाखाय ओ न'आव जानो बाहायनो थाखाय जा मेगं बारियाव फोनाय जायो बेवहाय जोङो न'निनो हासार जेरै ओ मोसौनि खि आरो बोरमा खि बायदिसिनाखौ बाहायनायखौ नुनो मोनबोदों आरो नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ माइ आबादखौ गोदोनि बाय सि ओ हाल हालेवनानै गायोना ना गोदान मुगानि जा टेक्टर बेजों गायनाय गायो नोंथां
ओं नोंथां जोंनि ओनसोलावथ' बुंनो थाङोब्ला हाल एवनायखौबो जोबोर खम नुनो मोनो नोंथां दानि जुगाव आगोलो गायोमोन हाल एवनानैनो नाथाय दाना समनि थाखाय समनि आंखालनि थाखाय गासैबो बै टेक्टर ओंखारबाय नालाय बे टेक्टरदोनो गोबां गायनाय नुयो आरो आ आगोलो आरो हालजों गायबा आरो हालखौथ' मोसौखौथ' एसेबां खस्थ' होनो हाया नालाय ओरैनो हालजों एसे एनै एवनानैनो गोबाव सम गोबाव दिन गायोमोन गायोमोन होननाय खोनादों आरो नुदोंबो नाथाय दाना ट्रेक्टर ओंखारबाय नालाय खम समावनो जानानै जोबथों होननानै ट्रेक्टरजों गोबां बुरजा बुरजा एवनानै नै ओ हाजिराफोर लानानै खनसेनो बुरजा बुरजा गायखानायखौ जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदि नुयो आरो नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो गायोना नोंथां
औ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो दानिया बयबो सुबुङानो समनि आंखाल नालाय बेनिखायनो गोदोनि बायसा ओ मोखौ हालुवाजों नांगोल जंगाल लानानै हालवनायखौ एसे खम नुनाय थांनाय जायो। नाथाय फारसे सुबुङा रांनि आंखालावबो ओ गावबागाव बेफोरबायसानो ओ मोखौ हालि लानानै नांगोल लानानै मै जंगाल लानानै आबाद मावनायखौ नुनो मोनो आर रो ओ थेवबो गोबां मा सुबुङानो ओ गावनि समखौ बासायनो थाखाय खम समाव खामानिया ओ जाथों होननानै टेक्टर बायदिसिनाखौ बाहायो आरो नोंथां
औ
नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ मेसें बोथोराव मा मा मैगं गायनाय जायो
अ नोंथां जोंनि ओनसोलाव मेसें बोथोराव ओरैथ' गुबै होनबा बेसर फोनायखौ गोबां नुनो मोनो जोंनि ओनसोलाव मेसें बोथोराव ओ बेनि उनावबो गोबां मैगं थाइगं गायो आरो ओ जेरै लाइ लाफा बेफोरखौबो नुनो मोनो नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा गायो नोंथां
औ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो ओ बेफोरबायदि नोंसोर नोंथांमोननि ओनसोलाव जेरै मैगं गायो बिब्दिनो गायो ओ दैज्लांनि सोगो ओ सरि दै ओ मेसें बोथोरनि जोगोनार लेस्रा ओरो भिन्दि पटल आरो बेसर बान्दा कबि कबि धोनदिया बेफोरखौ गायो आरो नोंथां
औ
ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव माइ आबाद मावनो थाखाय न'खराव ओ बानायनाय हासारखौ बाहायोना ना बाजाराव बायनानै लाबाय हासारखौ बाहायो।
अ नोंथां जोंनि ओनसोलाव माइ आबादाव बाहायनाय हासार होनोब्ला ओम आगोलो गोबाङानो आरो जोंफोरनियावबो ओ मोसौनि ओ गोबोर बे मोसौनि गोबोरनि हासारखौनो होयोमोन आरो गोबाङानो नाथाय दाना इफोरखौ होनाया जोबोर खम जाबाय मानो होनबा मोसौ फिसिनायाबोथ' गासिबो खम जाबाय नालाय आरो गोबोरनि हासारखौबो मोननाया बारा थांलिया ओ गोबां नुयो होनब्ला बायनानै लाबोनाय हासारखौनो बाहायनायखौ बांसिन नुयो। ओ नुयोब्लाबो एसे एनै गोबोरखिनिखौ नुयो ओ नाथाय गोबांखौ नुनो मोना आरो नोंथां
औ नोंथां
उम नोंथां दिनैनि आयदाखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै होनबा नोंथां।
औ नोंथां
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय
औ